नंगौ ना आदा? औ औ औ औ औ खोनादो
अ जोंना सावरायनो फैलायबाय ना? हेलौ जोंना मा होनो आथिखालनि थासारिनि सायाव जोंना सावरायजायो फंबाय दा आथिखालाव मादि थासारि सोमजिनो होनोब्ला जोङो लाइमोनफोरनि सायाव सावरायनाया मोजां जायो आथिखालाव ओरैबायदि थासारियाथ मोजां नंखाया फंबाय बुङोब्ला
औ औ औ
दा फंबायखौ आङो बिनि सायावनो जोङो जायखिजाया बिनि सायाव बुंग्रोदो फंबाय
औ औ औ जोंहा दिनै ओ लाइमोनफोरनि आथिखालनि थासारि बुंना बुङोबाथ जोङो जों गोबां दिनै गाज्रि होननानै बुंनांगोन दिनै जोंहा फेग्रा मुवा बाहायनायफोराव जोंहा बांसिन दिनै जोंहा ओ गोसो होदों नाथाय जों जुदि गोदो गोदायनि बाथ्रा बुंनो थाङो जों जेब्ला ओ जोंहा जेब्ला टाउन सहराव जोंहा गोबां जोंहा दिनै ओ जौगानो हमबाय दिनै दिनै बिगियाना जोंनि गामिफोरखौ साग्लोबनो हमबाय दिनै बिगियाननि गोबां नाजानायजों जोंहा गोबां गोरलैयैनो थाबैनो खामानिफोरखौ मावनो हानाय आरो गोबां बिबां जोंहा बिगियाना जोंनि मानसिफोरनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैनो हादों मानो बुङोब्ला गोदो गोदायनि समावथ जोंहा गोबां मानसिया गावनि साननानै ओ जों गोबां गोग्लैसोनानै थायोमोन गोदो गोदायनि समाव जोंहा ओ बरफोरनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो गोदायथ जोंहा गोबां बिबांनि आबाद मावनानै जायोमोन आरो मैहुर खालामनानै जायोमोन जेराव जोङो बेफोरबायदिनो जों खेलाफोरखौ गेलेनाय नुयोमोन खेला गेलेनानै थोन आरो बेफोरबायदिनो जोंहा जोलुर गेलेनाय नुयोमोन बोलुर गेलेयोमोन बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा ओ दैफोराव दुगैनो थांनाय माबानाय आरो गोदो गोदायनि समाव मानो होन बुङोबा जोंहा जेबो बिगियाननि गोहोमा गोग्लैयाखैमोन जेराव जोंहा जेबो जौगानाय होननायानो गैयामोन जोङो गोदो गोदाय जोङो गोबां जोङो आफ्रिकाफोरनिफ्राय जोङो गिबियावनो फैदों आरो बेवहाय गिबि गिबियावथ जोंहा बेवहाय ओ हाग्रा बंग्रा गोजामोन जेराव हाग्रा बंग्राफोरखौ जोङो दानखायनानै सिफायनानै जोङो बेवहायनो थानो लादोंमोन जेराव जोंहा गोबां जिब जुनारफोरजोंबो दावहा नांनो गोनां जायोमोन जिब जुनारफोरजों जों दावहा नांनानै सोरबा सोरबाबा थैदोंमोन आरो सोरबाबा जोखोम जायै थांना थादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो जों नफोरखौ लुदोंमोन आरो बे हाग्राफोरनि गेजेराव जोंहा नखरसे नखरनै बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव गोबां जोंहा नफोराबो बांनो हमबाय फेमिलिफ्राबो बांद्रायनिफ्राय बांद्राय जानो हमबाय मानसिफोराबो दिनै गोबां थाखोनि जौगानो हमबाय जेराव जोंहा दिनै नोगोरसिम सोलायनो हमबाय दिनै जोंहा गोदो गोदायनि सम बुंनो थाङोब्लाथ गोदो गोदाय जोंहा फेग्रा मुवा होननाय बुस जोंहा जेबो मुवा बेसादफोरखौ जोङो बांसिन मिथिबाङामोन मानो बुङो होनना बुङोब्ला जों गोदो गोदायनि समाव औ औ जों जेबो खौरांफोरखौनो मोनामोन जे मायबा मोनसे जोंहा फेग्रा मुवा दङोनो मायबा बाहायोनो बेफोरनि सोमोन्दै जोंहा इसेबां गो थौ गियान गैयामोन जोंफोरो मानो होनना बुङोब्ला जोंफोर मिथिंगायावनो थानानै मिथिंगानि मुवा बेसादफोरखौनो बाहायनानै जों थायोमोन जेराव जों मिथियोमोनब्लाबो खायसे एसे एनैल' मिथियोमोन जेराव जोंहा खेला गेलेनानै आबाद मावनानै बेफोरबायदिनो जोङो रंजानानै थायोमोन आरो जों बुंनो थाङोब्ला बिदिनो गोदो गोदाय अबे समनिफ्राय माब्ला समनिफ्राय जोङो बाहायनो रोंबोगौ बेखौथ' जों जेबो बुंनो हाला मानो होनना बुङोब्ला जोंना बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा मा जौ बाहायबोनाय मोनसे हुदा दङ जौ सेरेब बेफोरखौ बाहायबोनाय हुदा दङ जेराव जोंफोरो बेफोरखौ जोङो बुंनो हाला माब्ला समनिफ्राय बाहायबोदों बेफोरखौ जोङो फेग्रा मुवाफोरखौ जोङो गोदो समाव जेब्ला जोङो ओ आबाद मावनानै खामानि मावनानै जों मेंनानै जोङो जिरायनाय समफोराव जोङो जौफोरखौ खुरैसे लोंनानै होयोब्ला जोंहा देहाफोरा थाजिम जायो आरो जोङो मावनो थाखाय देहाफोरखौ रेजें मोनो बेफोरबायदिनो जोङो बाहायनाय जायोमोन नाथाय बे फोर आथिखालाव ओरैबायदि गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोनो हमबाय जेराव जोङो फेग्रा मुवाफोरखौ नांगौनि बांद्राय बाहायनायनि थाखाय जोंहा देहाया खायसे जोंहा गोबाङानो गावबा गावनि जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों जेराव दिनै जोंहा ओ खामानि मावनानै लोंनायनि बाथ्रायाथ' गोजाननि बाथ्रा खामानि दामानि मावनानै एसे गावनि देहाखौ ओ थै खास्रा होनोनो थाखाय फेग्रा मुवाफोरखौ बाहायनायनि अनगायै जोंहा दिनै जोंहा दिनै लाइमोन आरो जोंहा दिनै गथ'फोरनि ओ आखाइयाव बा बिसोरनि नोजोराव दिनै फेग्रा मुवाया गोग्लैनो हमबाय जेराव जोंनि देहायानो जा बा जोंनि न'खरानो जा बा जोंनि सोलोंथाइ बा जोंनि जिखिनि मावनांगौ बेफोर गासैबो जोंनिया दिनै ओ गोग्लैसोनानै थानांदों आरो फासेवनानै थानांदों दा बेफोरनि सायाव आदाया मायबाफोर औ बेफोरनि सायाव दा आदाया मायाबा बुंनो सानदों नामा?
फंबाय औ औ औ आंनि साननायनि बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन फंबाय मा होनो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरनि थासारिया गाज्रि होनना बुङोब्ला बैफोर गाज्रि मुवा लानायनिफ्रायनो जों बुंनांगोन। बेफोर थासारिखौ जोङो फोसाबनो थाखाय जोंनि गासैनि गासैबो जों लोगोफोरा बा लोगोफोरनि अनगायैबो जोंनि गासै समाजाव मा दं बैफोरो खौसे जानानै जों बेफोरखौ होबथानांगोन। थायोब्लासो जोंनि समाजनि उन्दै उन्दै फंबाय-बिनानाव मोना गाज्रि लामाजों थांनाया जानगाराव जालांगोन जायनि जाहोनाव दिनैयो उन्दै उन्दै फंबायमोना मानि थाखाय गाज्रि लामाजों सायाव जोङो गोख्रोङै नोजोर होआखै। गोख्रों नोजोर होदों। अब्लाब दिनैनि समाव माखासे लाइमोनफोरखौ होबथानो हायाखै होबथानो हायै बेखौ जों नुनो मोनदों। जोङो बैफोरनि नोजोरखौ जोङो बोनांगोन दे
जों बिमा बिफाफोरनि सिगाङावबो जायफोरनि गथ'आ गाज्रि मुवा लायो। जों बिमा एफा नङाबा ओनसोलनि बा गामिनि समाजा बेखौ बुजायनांगोनब्ला जों सोरखौबा रायनानै बुनानै। माखासे राग गोसा गोसा बुंनाय जोङो माखासे गथ'फोरखौ बुजायोब्ला आथिखालाव बारानिफ्राय अभारसो देखायो जोङो बेनिखायनो जोङो फंबायमोनखौ जोङो गियान लामा देखायनो थाखाय जोङो बोसोन होनांगोन। बा जों बे बेफोरनिफ्राय जानगार खालामथानो थाखाय जोङो मोनसे समाजाव मोनसे बोसोन होनाय बा बिबुंथि होनाय हाबाफारि लायोब्ला बियो बां खमायलांगोन जुदि जोङो समाजाव बेफोरनि नामाव जुदि जोङो जेरै लाइमोनफोरनि मोजांनि सायाव जोङो ओ ओ मोजां खालामनाय सायाव बिबुंथि लाखिगोन होननानै जुदि जोङो गोख्रों भाबै जोङो जाय फरायसा बा उन्दै उन्दै फंबायमोना गाज्रि लामायाव थांनायनि आव जोङो गोख्रों गोख्रोङै जा जोङो बिबुंथि होनानै जोङो होयोब्ला निसय फंबाय बिनानाव बिथांमोना बाथ्राखौ लागोन। जुदि जों ओरैनो सा सायै बिबुंथि होना होयोब्ला फंबाय मोनास सोलायनाय नङा बिनिफ्राय अफारसो बांसिनै जागोन। मानो होनोब्ला अब्ला आङो आंनि बुंनाया जाहैबाय जों सोरखौबा जों रायनायजों नङा। जोङो मेन जोङो बुजायनायजों जा गुस गोदै रावजोंबा फंबायमोनखौ जोङो मोजाङै बुजायनाय सोदोबजों जोङो फंबायमोनखौ बुजायनो हागोन बा बेफोरबायदि फंबायमोन जुदि जों बेफोरबायदि गाज्रि लामायाव जों थांबाय थायोब्ला जोंनि समाजा जौगानाय नङा जोङो। मा होनो जोंनि आइ आफानि सिमां खौ जोङो जाफुंहोनो हानायाव जोंहा उन जानानै थागोन बिमा बिफानि अनगायैबो जोङो फंबाय आंनाव माने फन फैदो सोरनिबा फंबायनाव जाखांहैदो खोमा सोर जाखांहैदो नामा नों फंबायनाव?
सोदोब जादोंमोन ओमफाय दा
अ दे जेबो नङा जोङो जायखिजाया जोङो माखासे जोङो सोदोब फोरनि बेलायाव जोङो माखासे जोङो बेखौ बुंनांगोन जोङो आथिखालाव जोंना बेफोरनि थाखायनो जोंना फरायनायनि बेलायावबो उन जानानै दङ
औ औ औ
जाहोनाव जोङो माखासेफोरखौ जोङो गोजान गोजान जायगायाव फरायनो थाहैयो नाथाय जों बेखौ बुंथावजाया अब्लाबो जोंनि साननायाव जो फंबाय आंजों जों सावरायदो बेहाय मा होनो गोजान जायगायाव जों फरायनो थायो अब्लाबो आङो सोरखौबा बेयाव आङो बुङाखै। अब्लाबो जोङो बुंनांगोन जे। गोजान जायगायाव फरायनाय थायोब्लाबो जोङो माखासे फरायसाफोरा हानद्रेद मोजां जायो सोरबाथ' गावनि साननायनि बेलायावबा सोरबा मोजां थायोब्लाथाय मोजां जागोन गाज्रि थायोब्लााथाय गाज्रि जाखागोन बेनिखायनो जोङो सा साफ्रोमबो बेहाय मा होनो फरायसाफोरा बा जोंनि लाइमोननि थासारि दा इयुन बे थासारिया जोंना गाज्रि गाज्रि होनना बुङोब्ला जों बैफोरनि थाखायनो गाज्रि दा गोदो समावथ' इदि गैयामोन ना फंबाय गोदो समाव मा होनो फेग्रा मु एसेबां इदि गैयामोन दा आथिखालाव अभार जाबाय दा गामि ओनसोलाव गोदोबो गामि ओनसोलनियाव बेफोरबायदि फेग्रा मुवाबो गैयामोन गोदो जों फेग्रा मुवाखौ एसेबां जों खारियाबो गाज्रि मुवा लानाय नुफेरामोन जोङो गामि ओनसोलाव दा आथिखालाव जोङो बेफोरबायदिखौ जों नु नुनो मोनबाय गाज्रि जाबाय आरो आथिखालाव
गोबां
बिदिनो जों समाजाव मोनसे नङा मोनसे हाबा मावनांगोन बेफोरनि जेंनानि सायाव बोस्रांनो थाखाय जोंहा ओनसोलावथ' साननो हरनो हानाय गोरों गोरा सुबुंफोर दं खायो बैबो सुबुंफोरा नखर न'मखर हाबनानै बा एवारनेस ना मा होनो बेनि सायाव जोङो मोनसे लानांगोन फरायसाफोरनि सायाव याव जोङो ओ सांग्रांथि मेल बर' सांग्रांथि मेल बा जोङो गोबां नुबोबाय दं बेफोरनि सायाव सांग्रांथि मेल सांग्रांथि मेला ओरैबायदि जानांगोन जाय समाजनि थाखाय मोनसे मोजां मेसेज फरायसाफोरनि गोसो गोरबोआव नांनाय मोनसे बिबुंथि जानांगोन अब्लाना जाय फरायसाया बिबुंथिखौ खोनानाय लोगो लोगो मोदै गनानै बा गोसोआव नांनानै बा सोलायनो हानाय नाथाय समाजाव ओरैबायदिबो थायो बिबुंथि होनायनि नामाव माखासे बिबुंथिया गोसो गोरबोआव नाङि बिबुंथि थायो अब्लाबो जोङो बेफोरबायदि बिबुंथिखौबो जों गनायनांगोन मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो समाजनि थाखाय हाबा मावदो बा मोजां लामाजों दैदेनलांगासिनो दं ना जों बेखौनो बुंबाय थाबाय फंबाय माखासे बाथ्राफोराथ' गोबां बुं थाबावबाय अब्लाबो जों माखासे बाथ्राखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया बा जोङो लेरनानै फोजोबनो हाया माखासे बाथ्राखौ जोङो अब्लाबो जोङो मानसि मानसि हिसाबै जोङो मा गाज्रि लामा थांनायखौ जोङो होबथानाया जोंनि थाखाय बयनिबो बिबांखा नोङा होमबा फंबाय फंबाया बुंबावगोन ना टाइमाथ' जोंना जाबायमोन फंबाया बुंबावगोन नामा
जोंहाथ' ओ समाथ' जोंहा गैलियानो दा जोङो जौनि बाहायनाय होनना बुङोब्लाथ' फेग्रा मुवाफोरखौ जों बाहायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा दिनै गोबां नांगौनि बांद्राय बारलांबाय जायफोरखौ दिनै आदाया गोबां बाथ्राखौनो बुंबाय दानि माबायदिहाय सांग्रांथि लाखिनांगौ माबायदिहाय जोङो ओ जाहाथे लाइमोनफोरा जोंहा मोजां लामाजों जाहाथे दिंग्रायबोफिनो बेफोरनि जोङो ओ जा जा सांग्रांथि लाखिनांगौ बेखौ आदाया दानि ओ गोबां बुंलांखाबाय दा आं बो गैला नालाय जोङो बेखिनियावनो औ औ औ औ औ औ दे औ औ